हेलौ
हेलौ
औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों दे।
थांजों आबादनि बागै सुंद'यै दा सावरायनो सानदों आरो थारमाने। नोंथास सम होनो हागोनना औ दाथ' नोंथाङा मिथि खागौ जानांगौ दा माइनि आबाद माइ आबाद मावनायनि दा सम सोलिगासिनो ओमफ्राय नोंथां नोंथांमोननि खाथि खाला ओनसोलाव माबायदियै माइखौ माबायदि गायनाय जायो नोंथाङा आंनो फोरमाय हरनो हागोन नामा?
औ नोंथां दा आबाद होनोब्ला बायदिसिना दा समजों लोगोसे जेरैबायदिहाय माइ आबाद नङा ओमबा माइ आबादखौ जोंनिस जे एंगारहैयि आबाद जोंनि आदार होनना बुंनांगोन नङा ओमबा? गोदो गोदायनिफ्रायनो मावनानै फैदों बेफोरबायदिनो दा जोंनि ओनसोलाव माइ आबाद खौ माबोरै मावो होनोब्ला दा माइ आबाद मावनो थाखाय जोंनो गिबियावनो खोथियानि गोनांथि जायो नङा ओमबा?
नंगौ नोंथां नंगौ।
माइज्लि बायदिसिनाखौ जोङो थांनाय बोसोरनिखौनो लाखियो एबा दानि समाव जेरैबायदि दिहुननानै फिथाइ माने माइ आबाद फसलनि सायाव माने बांसिन मोननायखौ नायगिरगासिनो गासैबो बेखौनो गायनो नागिरो नङा होनबा पेकेट बायदिसिनायावबो फाननायखौ जोङो नुनो मोनो बेफोरखौबो गायनायखौ नुनो मोनो आरो लोगोसे जों जोंनि ओनसोलाव बांसिनानो थांनाय बोसोरनिनो माइज्लि मोजां माइज्लिखौ नायना दोननानै बेखौनो माने गिबियाव गिबियावनो फाथोनि बस्थायाव साननैनि थाखाय बेखौ दैखर एबा दंग'आव सोमनानै दोननाय जायो। बेनि उनाव बेखौ सोमखांनायनि उनाव जों बेखौ साननै एबा सानथामनि उनाव बोखाङो बोखांनानै बेखौ बेखौ लाइ बिलाइ एबा थास' बिलाइ बायदिसिनायाव बेखौ दोनो माने बख'नानै दोनो। बख'नानै बेखौहाय खोबनानै दोनो आरो जाहाथे बिनि गोरलै गाजाया ओंखारो बिनि थाखाय बिनि उनाव ब्ला अखानायै जोङो खोथिया फोनो थांगोन अब्ला जोङो हालिजों एबा दानि आथिखाल थिलार ट्रेक्टर बायदिसिनाजोंसो हयो नङा होमबा?
औ-औ।
बेनि थाखायनो औ खोनादोंना नोंथां? हेल' खोनादोंना? हेल' औ दा जेरैबायदि औ ट्रेक्टर बायदिसिना जों हेवनानै माने खोथियाफोरखौबो बोनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां दा खोथियाखौ फोनाय समावबो जोंना दानि समाव बा हाखार बायदिसिनाखौ बाहायनायनि जेरैबायदिहाय हाथाय बाजाराव बायनानै मोननाय हाखारनि अनगायैबो जोंना न'खरावनो मोननाय जेरै गोबोरखि हासार एबा बेसर आबादनिफ्राय मोननाय माने फेरेद खांनानै मोननाय हासार बेखौबो बाहायनाय नुनो मोनो आरो बिनि उनाव जोङो आखाइ मुथियाव लानानै मोनसे आइजेंआव जोङो खोथियाखौ फोनाय जायो आरो बिदिनो गोदोनि समावथ' बांसिनानो जेरै माइब्रा जोसा एबा बिदिनो
माइसा माइ एबा रनजित बायदिसिनाखौसो मावनाय नुयोमोन नाथाय दानि समाव गुबुन गुबुन मुंनि माइ ओंखारनायखौ नुनो मोनदों। जेरैबायदिहाय रन्जित साबनि लोगोसे ब्लेक राइस लोगोसे आरो गुबुन गुबुन जेरै रन्जना अन्जना बायदिसिना गुबुन गुबुन माइनि जा सोलाय ओंखारनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेखौनो माने बिनि लोगोआवनो आरो औ जोंहाबो इसे खैथियाालावनो माहासे सम नांगौ आरो आं मिथिनायाव मास मोनसे लायो खोथिया लावनायाव बिनि उनाव आरो बियो खोथिया जेब्ला लावो अब्ला माने गायनो थाखाय लाहार फाहार खालामो आरो बिनि उनाव गायनाय समावबो जोंना ह हासार बायदिसिनाखौ बाहाय नुयो दानि समावथ' जि आबादानो जाया मानो हाखार बायदिसिनाखौ होआब्ला आबाद खौ जानाय नुनो मोनला नङा होमबा गोदोनि समाव थ हालि जों एवबाय गायना दोनबाय एबा फोनानै दोनबाय अब्लानो जोंना आबादा मोजां जा जायो मोन होनना मिथिनो मोनो एबा नुनो थाङो आरो नाथाय जोंनि आथिखालाव दााबायदियाव माने हासारजोंनो हासारनि सायावनो माने फसलखौ मोननाय जायो होननानै बुंनो हायो आरो जे हासार जसेबां होगोन एसेबांसो फसल मोनगोन बेफोरबायदि जाहैना फैदों आरो समजों लोगोसे दा बेफोरबायदिनो माइ आबादखौबो गायनाय जायो लोगोसेनो बायदिसिना समजों लोगोसे गोरोबनानै उफेरा आबाद दङो जेरैबायदिहाय दा दैजां बोथो बोथोराव बोननाय जेरै जिंखा भेन्दि लेस्रा फाथो बायदिसिना गुबुन गुबुन आबादखौबो जोङो मावनाय नुनो मोनो, एबा मावनाय जायो आरो खायफाया फालांगि खालामनो थाखाय मावो खायफाया आरो न'खरावनो जानो थाखायनो मावो बिदिनो। ओ दैज्लां बोथोरनि अनगायैबो मेसें बोथोराव जेरैबायदि हाय बेसर आबाद आलु आबाद बेफोरबायदि बागान मावनाया जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो। मोनो बेसनो ओ जोगोनारनि बागान बायदिसिना बेफोरबायदिखौ मावनायखौ नुनो मोनो आरो। दा फिथाइ सामथाइनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओनसोलाव तरमुस बायदिसिनाजों लोगोसे खुसेर बायदिसिनाखौबो गायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां बिदिनो आबाद होनोब्ला गुबुन गुबुन एबा बुंनानै फोजोबनो हाया नङा? होमबा जायगा लाना जायगा गुबुन गुबुन दा नोंथांमोननि ओनसोलावबो आबाद जेरै माइ आबाद बाद जों लोगोसे आरो उ फेरा आबाद माबोरै म मावनाय जायो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां हागोन।
औ।
मानोबा नोंथाङा दानि मानो मानो नोंनि गयै आबाद दा माइ आबादखौबो जोंनि ओनसोलावनो मावनाय जायो ओ माइ आबादखौ आं गोदनिफ्राय खोनथानि नोंथांनो ओ माइ आबादखौ गोदो हाय जोंनिया मारै मावोमोननो ओ मोसौ हाललिजों एवनानै ओ गोबोरखिनि हासार बाहायनानै बांसिनै मानिखौ आबाद मावनाय माइ आबाद मावनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो। गोदो गोदाय नाथाय दा आथिखालाव मा होनोखो बिगियाननि दिहुनन्नायाव जेरै मा होनो ट्रेक्टर ओंखारबाय बायदिसिना। सिना हालेवग्रा ट्रेक्टर बेनि उनाव आरो ओ मा होनो बिखौ फोथाराव होनाय हासार हासार बायदिखौ माहोनो बिखौ ओ बिगियाननि रासायनारि हासारफोरखौ बा बांसिनै आथिखालाव बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो थिग बिदिनो मानिखो गोदो जेरैहाय जोङो ओ माइखौ जोङो माइखौथ' खै खैथा बोखांनानै गायबाय ग गायनाय खमायाव जोङो टेक्चर हाले एवोमोन आरो। आथिखालाव बांसिनै ट्रेक्टरखौ हालेवनायखौ बांसिन जों नुनो मोनो गोदो गोदाय माने जोंङो हालेवनायखौ खौ जों बांसिनै नुनो मोनोमोन गोदो गोदाय नाथाय दा आथिखालाव ओ बिगियाना जि मा होनो इखो ओ जोंनि समखौ बासायनो थाखाय ओ जा जोंनो ट्रेक्टर दिहुनदों बेनिफ्राय जोङो ट्रेक्टरजों हालेवनानै माहोनोइखो जोंनि समखौ थाबैनो फोजोब नायखौ जों नुनो मोनदों औ बांसिनै आथिखालाव ओ बेनि अनगै अनगायै गोदो जोङो मानो खालामोमोन मोसौनिफ्राय बायदिसिना न'खरावनो मोननाय मिथिंगायारि हासारखौ जों बाहानाय खौ नुनो मोनोमोन आरो नाथाय दा आ आथिखालाव मा खालामो बिगियाननि दखान गलाफोराव फाननाय माहोनोइखो रासायनारि हास हासारखौ जोङो बाहायनायखौ बांसिनै नुनो मोनो आरो।
औ।
बेनिफ्राय ओं जों जेब्ला जोङो माइखौ गायखांनायनि उनाव ओं माइआ जेब्ला एसे ओं मा होनो बेखौ ओं देरबोनो हमो ओं बे समावबो जोङो जे हासार बाहायो, मुलि बाहायो ओं गोदो गोदायनि बादि आरो मिथिंगानिफ्राय मोननाय मिथिंगानिफ्राय बानायनाय ओं बेफोरबादि हासारफोर बाहाया जासे आथिखालाव मा बाहायो रासायनारि मा होनो बेखौ हासारखौनो बांसिनै बाहायनाय नुनो मोनो आरो। ओं बेनि उनाव ओं जेब्ला जोंनि माइआ हानैसो हमाय जाबाय आरो माइआ मोनबाय बे हमायाव हानाय गोदो गोदाय मानसियानो हायोमोन। आथिखालावबो फ्राय मानसियानो हायो नाथाय थेवबो आथिखालावबो मा होनो माइ हाग्रा दाजेनमबो ओंखारबाय। बांसिनै ओं बेनिफ्राय मानसिनि मानि जि जोंनि सम गोदो गोदायथ' मानसिजों हायोब्ला गोबां सम लायोमोन आरो। दा मिसिनजों हानानै जोंनिया मा होनो बेखौ समखौ जोङो बासायबाय आरो बे बेनि उनाव आरो मा होनो जेब्ला जोंनिया माइ नानाय सम फैयो माइ नानाय समाव गोदो गोदाय जों मादों नायोमोन मोसौजों नायोमोन आरो बेनि उनावै जोङो ट्रेक्टरफोरजों नानाय जादोंमोन। बेनि उनाव दा आथिखालाव मा ओंखारदों ओं मारा नाग्रा मेसिन ओंखारदों आरो जाय जोंनि समखौ ओं एसे बासायबाय आरो बेनिफ्राय जों आथिखालाव बेफोरबायदि दाजेमखौ बाहायनायखौ जों बांसिनै नुनो मोनो आरो माइ आबादनि ओं मा होनो बेखौ बेलायाव ओं जोंनि ओनसोलफोरावबो ओं आथिखालाव दा मा होनो बेखौ मा होनो बेखौ बिगियानारिफोरा दिहुननाय बायदिसिना ओ जा जोंनि समखौ बास सायनाय जाय समखौ बासायनाय ओं दाजेम बेफोरखौ बांसिनै बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो जों जोंनि बे खाथि खाला ओनसोलावबो दाबो जोंनि नैबे माइ आबाद मावनायाव ओं बेनि उनावबो आरो मा खालामबावो जों बेनि उनाव आरो मा जाबावो ओं जोंनि जा माइनि आबाद आबादनि अनगायै गुबुन जि आबादफोर जेरै दा जोंनिया मा होनो बेखौ ओं दैज्लां बोथोराव जोङो गायनो हायो थाइसुमनि आबादखौ जों मावनो हायो ओमफ्राय थाइसुमनि आबाद आबाद मावनायावबो जोंनिया मा जायो ओं थिगबायदिनो ट्रेक्टरजों जों हालेवनानै लानो हायो। ओमफ्राय हाल एवनानै ला लानानै बेयाव बायदिसिना जोङो मा खालामो नो ओं हा-हायाव हासार उनाव मिलायो आरो हायाव जोंनि रासायनारि हासारखौथ' मिलायखागोन दा आथिखालाव ओमफ्राय बेनिफ्राय आरो जोङो माने थाइसुमखौ जोङो गायखांनायनि उनाव बेखौ जों उन्दैनिफ्राय देरनायसिमहालागै उन्दैनिफ्राय आरो ओं देरनायसिम फिथाइ थाय थानासिम बेखौ जों मोजाङै जोथोन लायो माने बेयावबो जोङो एम्फौ जाबाय एम्फौ नाङोब्ला जों मुलि होयो। बेनि उनाव जोंनि नैबे मा होनो बेखौ थाइसुम आबादा थाइसुम आबादा मा होनो बेखौ जोंनो एसेबां सम नाङा माने थायसुम आबादनिफ्राय जोङो उन्दैनिफ्राय देरनायसिम जोङो गायनानै थाबनो फानहैनो हानाय एबा जों न' जानो हानाय जुदि जाहैनोब्ला बे थाइसुम आबादा मा होनो बयनिफ्राय सम खमनि गेजेरावनो थाइनाय मोनसे आबाद आरो
औ
थायनो थाखाय बे थाइसुम ओ उन्दैनि देरनानै थाइनो थाखाय बे थायसुम आबादा मा होनो बारा गोबाव सम लाबा खमसे खम मा होनो जोंनिया बेखौ ब्रै जिबा सान ओ ब्रैजिबा सान आरो ओ बाजि सान बेनि गेजेरावनो जोंनि बे नैबे थाइसुमा माने थाइैनो लायो आरो बारा थायसुमनि आबादाव जोङो एसेबां समनि गोनांथि गैया थेवब्लाबो जोङो थायसुम थाइसुमनि आबादा उन्दैनिफ्राय मानेखौ गोरलैनिफ्राय आरो देरनायसिमहालागै जोंनो फिथाइ होनायसिमहालागै जों बेखौ मोजाङै जोथोन होनांगौ जोथोन लानांगौ आरो थारमाने मुलि सुलि मुलि होनांगौ बा जोङो जेब्ला थाइसुमा जोंनिया आरो आथिखालाव मा खालामो थायसुमखौ जेब्ला जोङो ओं माने बाजाराव फाननो लांसिगोन आरो बे समाव दिनै जोङो ओं थायसुमा एसे फिसा जानानै दङ बेखौ जोङो थाबनो मा होनो बेखौ रासायनारि जोङो मुलि होनानै जोङो गाबोननो जों बेखौ फाननो हानाय बायदियै एसे फेदेर देरनाय जोङो देरनो थाखाय मुलि होनो हायो आरो बेफोरबायदि बेनि उनाव आथिखालाव मावनो हायो हाबावो जों थायसुमनि आबादनि अनगायैबो जों मा मावनो हायो दा दा मानि ओ मानिखौ लाव होननाय मोनसे फिथाइ दङ आरो पानि लाव होननाय ओ बे-बे-बेनि आबादखौ आरो दा जोङो मा नोखो गायनाया जोंनिया दा जागायनो हानाय जाबाय आरो जोंनि बे समा मोनफैबाय आरो दा जों बेखौ गायनो हायो बेखौ गायनायाव एसेबां मा होनो इखो माइ आबादफोरनि बायदि एसेबां जोंनिया माबा थाया मा होनो इखो खान्थि थाया फारिखान्थि थाया माने बेखौ जोङो एसेबां बेनि ओ आबादनि मावनायनि जा आयदा खायदा बेफोर माने एसे एसेबां गोब्राब नङा आरो माइ आबादनिख्रुइ माइ आबादनिया जोंनिया एसे मा जायो ओ माइ आबादनिया एसे जोंनिया एसे
जों जेरै मोना जेरैबायदि माइनि आबादा गोरलैनिफ्राय खैथिया फोनायनिफ्राय माइखौ जों हानायनि नानायसिम बेफोरबायदि गोबाव सम लायो। नाय जोंनि उफ्रा उफ्रा आबादफोरा माने एसेबां गोबाव सम लाया जों बेखौ गोसोबादियै
औ
ओ ओ ओमफ्राय जोंनि खाथि ओनसोलावबो बेफोर ओमफ्राय दा नोंथां ओ मा होनो इखो समाबो जाना फैबाय ओमफ्राय आं नोंथांदों ओमफ्राय माने गोबां बाथ्रा मिथिनाय मोनबाय बेनिफ्राय नोंथांनि रोजा रोजााबायर थाबाय ओमफ्राय एसेयावनो दोनथ'नाय दोनथ'नोसै आरो न'
औ नोंथां गोजोनथों।
गोजोन्थों नोंथां औ।